अ खुलुमबाय।
औ न थांजों आङो दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
अ नोंथांजों आङो जोंनि बर हारिनि जौनि बागै एसे सावरायगौमोन रायलायनो हागोनना नोंथां?
औ दे सावराय जागोन दे नोंथां।
ओ जौखौथ जोंनि बर'आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो संनानै लोंबोदों नङा होमबा बर'फोरा।
आङो औ गो दोनिफायनो संबोयो ओम दा दुब्लि फोथारफोराव ओ गायनाय फुनाय जादों बेफोराव लोंनो थाखायबो खायफा खायफाया न' न' संना दोनो नङा होमबा?
औ।
आरो जौखौ जोङो मोननै रोखोमै जेनेबा सङो आरो ओ गिसि जेन ओ जौ गिसि आरो जौ गोरान बेफोर बायदि होनो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नंगौ खोनादो दे खोनादो।
ओ नोंथाङा जौ गिसिखौ माबोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां हागोन। ओ जौ गिसि होनोब्ला जोङो नोंथां ओ ओ गिबियावनो जोङो ओ बे माइरं खौ लाग्रोनांगोन माइरङा जोङो जोंनि बे
औ माइनिफ्राय मोननो अ।
बे ओंखाम जाग्रा माइरंखौबो लानो हायो नङाब्ला जोङो जौनि थाखाय बे माइरं गुन्दै बे ओ जायखौ एंखु-एंखुर होनना बुङो बेखौ। बेखौ बाहायनाय जायो आरो जौ बानायनो थाखाय। आ बेखौ
औ औ औ दैजों संनांगौ औ ओ।
जेब्ला एसे गुसु जायो अब्ला
ओ औ औ औ।
आरो। एमावखौ फोनखांनायनि उनाव ओ जों बेखौ ओरैनो ओ खोबनाबो दोनजायो। ओ।
ओ ओ ।
ओ ओै दैहु खान्थाफोराव सोना दोनजायो आरो उम ।
साननै सान खामालासेै बिदिनो दोनब्ला
औ।
औ औ। औ औ रोहोसे आरो बिखौ जोंङो गोबाव समबो दोननो हायो उम ओ फिसिनाय होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ। औ। जौ फिसिनाया आ ओ ओ बेबो बि बिदिनो बिबदियानो ओ बेहाय ओ फिसियोब्ला ओ जों एमावखौ एसे खम होनांगौ आरो ओ खावसे बा थाइसे नांगौ होनानै बिदिनो मास मोनफा गाहाम बा मोनै बिदि दोनबोला बेनो जौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां। ह नोंथाङाबो बिदिनो जौ बियो बियो जौफोरखौ बानायफेरबाय जानांगौ मादि बानायो नोंसनिया नोंसोरनि ओनसोलाव फोरमायनो हागोन गोन ना?
औ हागोन दे नोंथां जोंनियावबो दा नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो बानायो आरो द दा जोंनिया एसे मा होनो परिमल माइरं बायदिफोरजोंबो संनो हमो दानिया। जौखौ
औ औ
ननिजोंलक्षबाहायला बायनाय मा होनो दखान बाजार बेफोरबायदि फोरनिफ्राय लाबोनानै बेफोरखौबो सङो आरो जोंनिया। गिबियाव बिदिनो माइरंखौ हनानै नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो संनाय जायो जोंनिययावाबो एखेयानो सङो। ओम औ
बिदिब्ला जौग्रनखौ माबादि बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा होनबा?
औ हागोन दे गिबियाव बेखौ औ औ गिबियाव बेखौ माने संग्रोना लानांगौ जि जौखौ जेरै जों संग्रोयो दानि बावैसो जों जि रायलायबाय जौखौ। जेरै नोंथाङा जेरै बायदि बि फोरमायलांबाय बेखौ संग्रोनानै दोननाय जौखौ जेनेबा बेयाव संग्रोबाय माइरंखौ संग्रोबाय बिनि उनाव एमाव होनाय होनानै दोनबाय ओमफफ्राय बिनि उनाव एसे सानब्रै सानबा बिदिनो लाखिनाय जायो आरो खान्थाइ बा बाल्थिंफोराव ओमाय बेहाय ओमफ्राय दै होनांगौ जायो एसे गावनि नांगौ जखानि दैखौ एसे बुरजा होनाय जायो ओमफफ्राय बेखौ दै होनानै आरो साननै बा सानथाम सानसो सोमनानै दोननांगौ जायो दै होनानै आरो बेखौ सोमनानै दोनांनायनि उनाव बेखौ जोङो अरजों अरनि गेजेरजों माबाफिनो आरो जेनेबा गेजेराव बेखौ मा होनोमोन मोखारा खर नामा होनोमोन बेखौ बिदि होनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो बिनिसो आरो खान्था अ अ फायला आरो मोखां रा खर बेफोरबायदि होननाय जायो आरो बिनि सायाव मोनसे खान्था होबावनाय जायो ओमफ्राय बेयाव खान्थाव बिनि सिङाव फायला होयो गेजेराव फायला बेखौ होयो आरो बिनि सायाव खान्था गंसे होनानै बिनि सायाव आरो दै होयो खान्थानि सायाव दै होनाय जायो। आरो बे दैखौ बे दैया गुदुं जानानै खफ जानानै गाहायथिं बै जौलुआ मा होनो खाबु होनानै बेयाव खफ जानानै थालाव नांहैनानै मा होनो रो सि बायदि थट थट गयो बेनो बथलनि गेजेरजों पाइप होनाय पाइपनियो उ ओमफ्राय दैखौ जोङो थाब थाबनो सोमलायबाय थानांगौ जायो सायाव होनाय दैखौाथाय बोरैबा जानो
औ नंगौ नोंथां
औ
एमाउनि सोमोन्दै आ एमावखौ बा जोङो बानायनो थाखाय ओ गिबियावनो ओ जोङो बे मो ना बिलाइ एबा बिबारफोरखौ खाग्रोना लानांगो आरो जोङो मालाबा ओ मोखना बिलाइनिबो बानायो मालाबा बिबार बारोबा बिबारनिफ्रायबो बारनो हायो बिदिनो गिबियावनो जोङो मोखना बियो बिबार बो एबा ओ बिलाइखौ खाग्रोनांगोन। खाना लाबोनानै ओ जोङो बेखौ ओ आरो लोगोसे आरो जों माइरंबो नांगोन आरो अ अ एसे फोरानोनो खायफा फोरानो ओ आरो जोङो माइरंबो एसे ओ सोमनानै
औ औ औ जेरै गुन्दै खालामनो थाखाय
गुन्दै खालामनो थाखाय ओ बे माइरं आरो बे ना बिबार बेखौ आरो ओ जमा लोगोसेयैनो ओ दिंखि एबा उलार
औ औ औ औ देनाय जायो।
जोङो बिदिनो गुन्दै जा-जा-जाजासिगनो थामाने बेखौ देबाय थानांगोन आरो देबाय थानानै खायफा आरो बेहाय आरो ओ गुबुन गुबुन ओ बिलाइफोरबो होयो। जेरै गोदै जानायनि थाखाय ओ ओ
बिदिनो गोखा गोखाबो होयो गोदैबो होयो आरो बेफोरबायदि लगायनानै होयो। उम ओ जौ गोरानि थाखाय एसे गोखा होनाय जायो। थौ माबाखौ आरो
बिदिनो ओ गुन्दै जानाय लासै देयो देनानै ओ जेब्ला देखाङो अब्ला ओ जोङो ओ औ ओ बे गुन्दैखौ लानानै एसे दै सारस्रि सारस्रि ओ बेखौ एसे लाख जायो।
औ औ औ आरो बेहाय माबाबो होयो औ औ आरो आरो एमावखौ एसे होदेरनांगौ जायो।
एमावखौ जोङो गिबियावनो लारु बानायग्रोयो लारु बानायनायनि उनाव बे लारुखौ बानायनो थाखाय ओ आगोल नि नेरसोन बा एमावखौ ओ दे
औ
औ
अब्लानो जोंनि एमावा नो ओरैनो सब सप्तासेनि गेजेराव
औ औ औ
अ बि बिदिनो जोंनि ओनसोलाव एमावखौ बिदिनो बानायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोंनियावबो बेफोरबाय दिनो बानायनाय जायो नोंथां गिबियाव बिदिनो देग्रोनानै लायो माइरंजों माइरंखौ सोमहाबना दोननानै दिंखि बा उल्लार देनाय जायो बेफोरबायदिनो आरो गुन्दै जाबा गुन्दै महर लाबा बेखौ लारु सुथुमनानै होनाय जायो आरो जिगाब एबा माबा फोराव जोङो संग्रायफोराव जिगाब होनानै बिनि सायाव बेखौ फोराननाय जायो एसे गुदुंनि थाखाय ओ मोनसे मोजां जायगायाव दोनो जे बेहाय गोखा गोखै बायदिफोरा हाबदेरा नङाबा थाब थाब माने मा माबानो नागिरो आरो हामा जानो नागिरो बिनि थाखायसो मोजां जायगायाव दोननाय जायो आरो ओम नोंथाङा। जौखौ लोंफेरबाय नोङो ना लोंफेराखै नोंथाङा।
अ लोंफेरबाय नोंथां आङो ओरैनो। सानफ्रोमबो लोङा मालाबा बे बायदिसिना। बैसागो मागो बेफोरबा हाब।
औ औ औ।
औ औ दे दे नोंथां दोनथ।
गोजोननाय मोनबाय। जौनि।
औ औ औ औ। दे दे गोजोन्थों नोंथां। औ दे।